हेलौ
औ नोंथां।
औ खोनानो मोनदोंना नोंथाङा?
औ खोनादों दे।
औ, ओ नोंथांनिसिम ओ सानजौफु समनि गाहाम हामलायनाय बावाहरनाय जाबाय।
औ गोजोननाय थाबाय।
औ औ गोजोननाय औ गोजोननाय थाबाय। दा बे समाव जोङो ओ माखासे ओम ओम मानि सोमोन्दै रायलायगोन एसे बुंफोरना लानाया मोजां जागोन।
औ औ।
औ जो दा बे समाव जोङो बर'नि माखासे जानाय लोंनायनि सोमोन्दै सावरायनो लादों।
औ जागोन दे।
औ जानाय लोंनाय होनना बुङोबाथ' जोंनियाव ओ माखासे ओंख्रिनि मुंफोरा फैयो। जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला जोङो अनलाखौनो बुंनो हायो सा अनलाजों दाउ सबायजों साम' नारजिजों अमा बेफोरबाय दिनो गुबुन गुबुन रोखोमनिखौ बुंनो हायो। दा बेनि गेजेरावनो जोङो माखासे आ जानाय लोंनायफोरखौ जोङो दोनथुमनाबो जानायखौ मोननो हायो। जेरै दोनथुमनानै जानाय होननानै बुंबा जोङो नाफामखौनो बुंनो हायो। हजोंहाय जोङो बे बेफोरबायदिनो ओ औवा मेवाइखौ दोनथुमनानै आसार महरै जानायखौ बुंनो हायो। बे फोरबायदिनो नाफोरखौ फोराननानै दोनथु थुमनानै जानाय, बेदरखौ फोराननानै दोनथुमनानै जानाय, बेफोरखौ जों मोननो हायो।
औ औ हायो।
बेफोरबायदिनो नोंथांमोननि नोंथांमोननि जायगाथिं जाय-जायगाखैजाय आ माबायदि दोनथुमनायनि जायो एसे बुंफोरनो हागोन नामा नोंथाङा?
दा जोंनिखिसायो बेखौ जोंनिया जि जि आइटि मोननाय नारजि
औ औ।
बे नारजिखौ जोंनिया नारजिखौ गोरलैयाव गोथाङाव फाथो होननाय जायो नङा होमबा?
औ औ।
ओ
फाथो होननानै बुंनाय जायो।
औ। बे फाथोखौ आरो फोराननानै सान्दुंआव होनानै गोलै गोरान खालामनानै बेखौ आरो मोजाङै दोननाय जायो आरो उन समफोराव जाबाय थानो थिना दोननाय जायो ओमफ्राय औ औ। बेदिनो ओवा गोजाफोरखौ बा मेवाफोरखौबो दांनानै बिदिना खायफाया आसार खालामना दोनो आरो खायफाया ओरैनो बयामाव सोनानै दोनो जा जै मैगंफोराव बा बेदरफोराव ओरैनो गारसन गारसन होना बाय नानै जानाय जायो।
औ।
ओमफ्राय दा अमाखौबो औ औ दे बुंजागोन।
औ बेजों लोगोसे नोंथाङा ओ जे दोनथुमनानै जानायनि आयदानि आयदायाव माबाफोर सोलायबोनायखौ नोजोराव गोलैयो नामा नोंथांनि
सोलायबोनायावथ' आगोल जोंनि जों नुनायाव बा आं मिथिनायाव जा बायसाया दोनथोमबाय थादोंमोन बिफोर बासया बांसिनखौनो दोननाय नुयो आरो नाथाय दा एसे एनै औ औ दा दा एसे एनै सोलायनो हमबाय। माने इसे आलदा आलदा रखमबो खालामनाय दं नुयो आरो।
औ औ। औ आलदायाथ' जायो जेनेबा समजों लोगोसे सोलायबोदों ओमफ्राय ओ नायनो थाङोबा जोङो नायनो थाङोबा जोङो ओ माखासे सोलायबोनाय जेरै बिहाय ओ माबायानो होनाथों माने ओम बारसिखाखोनो होनाथों मानो आरो बेजों लोगोसे बारसिखा बिबारखौनो होनाथों मानो नाफाम नाफामखौ नायो थांङोबा सोलायबोनाय होननानै बुंङो आरो नाफामखौ गोदो जैरैबायदि देनानै औवानि हासुं सुङाव सोनाय जायोमोन।
औ औ औ।
सोनाय जादोंमोन बिदाबा हानि हानि दो जोख्लैयाव होनोनानै दोननाय जायोमोन। नाथाय बिनि सोलाय औ नाथाय बेनि सोलाय आथिखालाव प्लास्टिकनि भयाम ओ ग्लासनि भुयाम बेफोरावसो दोननाय खौ नुनो मोन सै आरो आजिखालि। दासान्दि दायो आथिखालाव बे सोलायबोनाय जादों मोनसे। बेजों लोगोसे बुंनो थांबावो बा माखासे सोलायबोनायखौ लाबोफानो हायो जेरैहाय फाथो फाथोखौ गोदोहाय
औ।
फोराननायजों फोराननानै बेखौ ओ फाथोखौ फोराननानै नारजि बानायनानै बेखौ आ माखा मोनसे जायगायाव दोनोमोन माने मोनसे माबायाव आ न'खराव जानो आन्थाल' खालामोमोन। नाथाय बेनि सोलाय आ थि गाल बेखौ माने फाननो थाखायबो फोराननायखौ नुनो मोनो।
औ नुनो मोनो।
फाननो थाखायबो नुनो मोनो। आ दा बेफोर दोनथुमनानै जानाय आयदा दोनथुम जानाय हुदाया जोंनि हारियाव दङ। दा बेफोरखौ ओ जों गासिबो लाखि नांगोन। औ आरो बेफोरबायदिनो जानाय लोंनायफोरखौ नायनो थाङोबा जोंनि सम हारियाव गोबां सोलायबोनायखौ नुनो मोनदों गोदोनि गोदोनि रुजुनायाव दायो। ओ बुंनो थाङोब्ला गोदो जोंनि जोंनि हारियाव थावनि बा हायनाया जोबर खमोन। जोबोर खममोन माने औ। गैयानो होनना बुंजायोमोन।
गैयानो होना बुंजायो।
औ गैयानो होनना बुंजायोमोन जेरै ना बेदर एवनोबाबो बिनि मेजेमजोंनो ना बेदर खेवनाय जायोमोन। ना नाथाय आथिखालाव बेनि सोलाय। ओ थाव बाहायनाय माखासे मस्ला हारिनि जिराद बाहायनाय गोदो जोंनि हारियावथ' मस्ला मस्लिया जोबोर खमनोमोन जेरै बाहायनायखौनो नुवामोन। औ हेलौ। खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ दा बे फोरखौ ओ जों गासिबो फोथांनानै ला खिनांगोन दा। औ दे नोंथाङा बुंलाय।
दा बेफोर सोलायनायनि जाहोनाव मानसे सुबुं माहारिया बां-बांद्राय थाव जानायनि बायदिसिना गुबुन जेराद मस्ला मस्ला गावनि। देहाया दिनै गाज्रि जालांनो हमदों। दानि मानसिफोरनि
औ औ औ बेबो नंगौ ओ सुबुं माहारि ओ जोंनि बर' हारि या गोदो ओ बांसिन रुनानै जायोमोन बेफोरबायदिनो खारदै बाहायोमोन। खारै बाहायोमोन दा बेफोर बाहायनायनि गेजेरजों जोंनि देहाया। खहा जायामोन ना खहा जायोमोन आरो। दा बेफोरखौ बेफोरखौ गारनानै लोगोसे दा रासायनारि माखासे ओ रिफाइन रिफाइन अइलानो होनाथों बेफोरबायदिनो मा खासे थावफोरनि गुबुन गुबुन थाव फोरनि मुंफोर दं दा बेफोरखौ बाहायनाय माखासे मस्ला मस्लि बाहायनायनि गेजेरजों जोंनियाव उदैयावनो जा जोंनि बिगुरावनो जा जोंनि ओ देहायावनो देहानि बा गुबुन गुबुन अंगफ्राव ओह माखासे रो खोमनि बेम बेराम आजारफोरा जायगा लादों।
लादों लादों।
औ जेरै बुंनो थाङोब्ला ओ गेस आजि दासान्दिथ' गेसनि प्रब्लेमा गेसनि मानाया असुबिदाया गासि थाखाय माने एखेआनो होननानै बुंजायो गासिबावबो गासिबनावबो जायो बे गेसआ। दा गोदो समाव जोङो बेफोरखौ रुनानै जानायफोरखौ नायनो थाङोबा बे गेसा जोंनियाव जायगा मोनामोन एबा जोंनियाव जायामोन आथाया थिखालाव बे मस्ला मस्लि बांद्राय बाहायनायनि जाहोनाव बे गेसनि जानाया माने सुबुंनाव बांदो बांनायनिफ्राय बांद्राय जागासिनो आरो औ नोंथांनि बाय बे दोरोङारि जि जानाय लोंनाय हेल'
खोनाबायना? औ। औ जोंथांनि बायदिब्ला बे जोंनि दोरोङारि जानाय लोंनायखौ ओ होबथानानै लाखिनो हानायनि माबायदि राहा लामाखौ लानो हागोन जों एसे बुंनो हागोन नामा नोंथाङा? हेल'
खोनादों औ जोङो निजिनो गावनो गावनि जानाय लोंनायखौ एसे नायबिजिरनांगोन हानायमानि
औ औ
आवगायो न'आव
ओह ओह ओह हेलौ हेलौ नोंथांनि नेटवर्कआ एसे प्रब्लेम होगासिनो हेलौ औ
औ
हेलौ औ नोंथांनि नेटवर्कआ एसे प्रब्लेम होगासिनो प्रब्लेम होगासिनोमोन नोंथांनि नेटवर्कआ एसे
औ दा
औ दा जोंङो गावनो निजिनो
औ औ
गावनि जानाय लोंनाय मैगं थाइगंफोरखौ गावा जुदि बिदि हा दङबा
औ
जोंङो नआव बायदिसिना गोबोरखि बा गावनो बानायनाय हासार बेफोरखौ होनानै एसे गावनो आबाद मावोब्ला मोजां
औ गावनो औ औ गावगायजानो औ औ बेबो नंगौ आरो बेजों लोगो से जोंनि बे ओ माखासे जानाय लोंनाय ओं ओंख्रिफोरखौबो जोंङो ओ गुबुन गुबुन ओ हाबा हुखाफोराव जोंङो दाजाबदेरनांगोन जेरैहाय ओ अनला जों अनला-अनला खौथ जोंनि बरनि हाथासुनि हाबायाव बाहायनाय जाखायोआनो बेजों लोगोसे गुबुन जेरै रिसिफ-रिसिफसन-रिसिफ जन पार्टिफोरावबो दालिनि सोलाय अनलाखौ बा दालि थाबाबो अनलाखौ मोनसे जानायनि खाजा महरै लाजायो बेजों लोगोसे साम' सबाय बेफोरखौबो मोनफा-मोनफा जानायनि आयदा महरै हाबाफोराव दाजाबदेर जायो बेजों लोगोसे बर'नि जि जानाय नि ओ जानाय लोंनाय जि ओंख्रिफोरा बे थांनानै थागोन मिथिजागोन बेजों लोगोसे ओ बर'नि माखासे हटेलफ्राव ओ थ बाहायनाय जाखायोआनो जेरैहाय बाजै ह टेलानो होन माबायानो होन बेफोराव बर'नि माखासे जानाय लोंनाय खो बाहायोन-बाहायो जानाय लोंनाया बांनांगोन बाहायनाया बांनांगोन दा बेफोरबायदि बाहायोबासो जोंनिया जानाय लोंनाया थांनानै थागोन आरोना औ हेलौ औ दा जोंना समा जाबाय औ खोनादोंना दा बे समाव दा बे समाव आं नोंथांजों बर'नि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय।
औ आंबो गोजोननाय मोनबाय आरो बायदिसि ना आंबो मिथि
औ बेजो औ ओ गोजोननाय बावहरबाय नोंथांनिसिम
औ दे दे गोजोन्थों गोजोन्थों